औ।
औ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दंङ?
औ आं नोंथां माने जना दंङ आरोना दाथ' गरमा बांद्राय दंङ। बेनिखायनो आंङो बिफांनि सायाव माने बिफां सिंङाव जना दों आरोना औ नोंथांङा मा खालायबाय दंङ' दा औ ओंखाम दौ
औ ओमफ्राय आंथ' ओंखामखौ दहायनो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांङा जाबायानो दे
औ जाबाय नोंथां जाबाय नोंथांनियाव आंङो हेलौ
औ औ
नोंथांनियाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन सोंजागोन ना नोंथां?
औ सोंजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो मोसौनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ मोसौ जेनेबा दा मोसौ होनोब्ला जोङो मोसौखौथ' जों गौमाथाबो होनोनो आरो जोंनि हारियाव आरो मो-मोसौनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै दा जोंङो मोखौ मोखौआथ' गाइखेर होयोना बे गाखिरखौ जोंङो माने पनिर खालायनानै बे पनिरखौ हाथायाव लांनो फाननो हागोन आरो ना ओमफ्राय बे गाखिरनिफ्रायनो माने दै दय दय होनो जिथु दय ओंखारो ना बेखौ जोंङो बेखौबो जों हाथायाव लांनाबा गामियाव फाननानै रां आरजिनो हायो आरोना
औ।
ओमफ्राय बे मोखौवआ जेब्ला थैगोन अब्ला माने अब्ला माने बेनि बेनि बिगुर जेथ'बा सामब्र होनोना बिगुर।
औ।
औ बे बेगरखौ जोङो धल बानायनायाव जोङो इउस खालामनो हागोन आरो ना। रिलस खालामनानै रां आरजिनो हागोन आरो गोबां।
औ।
औ जोङो दा मखबाथ' जोङो दा मख'नायाव मोखां मोन खुगा मोनसे दङ ओमफ्राय गन्थं मोनसे दङें थों ब्रै दङ लान्जाय दङ। ओमफ्राय मैगं थायनाय दङ
नंगौ
बेनो आरो ओमफ्राय मोखौआ मखआथ' बोसोराव मासे खरि माने मानो फिसा औ फिसा होयोना बे फिसाखौ जोङो फेदेरनो बा फेदेरनानैबा फाननानै माने फैदार ना फाननानै जोङो बेनिफ्रायबो गोबां रां आजिरायनो हायो आरो ना।
ओम।
औ। जेब्ला दा नोंथांनोसै ओमफ्राय आङो नथां ओ खेथिनि बागै एसे फोरमायना होनो नामा?
मोनफा आबाद
औ आबादनि थाखाय
औ आबादनि बागै।
औ।
दाथ' आबाद होनना बुङोब्लाथ' दा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ नङा होनोमा नोंथां?
औ।
औ आं दा दैज्लां बोथोरनिनो माइ आबादनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
औ।
औ। जों दा माइ आबाद गायनो थाखाय बा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो हा दखरसे लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
बे हा दखरसेयावनो जोङो जायखौ खोथिया होनना बुङो खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो खोथियानि बिान बा माइनि बिधानखौ लाग्रोनांगोन। बे माइ बिदानखौ जोङो बस्थायाव बस्थाफोराव सोनानै दैयाव सोमना दोननांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
दैयाव सोमना दोननानै बेखौ बोखांना जोङो हायाव लखबनानै बायदिसिना थास' बिलाइ बा बायदिसिना थालिर बिलाइफोरजों साननैसो खोबना दोननांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेबायदिनो खोबना दोनोब्ला माने गाजा ओंखारो माइआ नङा होमबा नोंथां माइ बिखायनो
औ औ।
औ। आरो बे हा दखरसे ला हायाव जोङो हालेेवनानै खामार होनानै मोजां हाखौ फोमोननानै दै सोनानै बेवहाय ओ खोथियाखौ बा जायबा बिदानखौ जों सारना होनाय जायो। खाइजों नङा होनबा नोंथां?
औ।
औ बे आखाइजों सारना होबा लासैनो बे खोथियाया रज'नो हमो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेनिफ्राय बे खोथियाखौ जोङो जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जिं जिङै औवानि बा बायदिसिना रोखोम नेटनि जोङो बेरा होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
औ अब्लाना माने जोङो जिब जुनारफोरनिफ्राय खोथियाखौ जोङो रैखा खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेबादिनो ओ से दान बा दानसे बा दानसे खावसे साननि उनाव जों खोथियाखौ फुनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
औ बेखौ फुनानै बा बेखौ हाजिरा खामला लागायनानै बेखौ फुनानै जोङो बेखौ जेराव जोङो माइ गायगोन। दुब्लि होगोन बेयाव लागै लांना रोगाना लांनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ जायो।
औ बे दुब्लि होनायावबो जोङो गिबियावनो हाखौ फोमोनना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ फोमोनना लाग्रोनाय जानानै जानानै बेवहाय जिं जिं जोङो आलि दाननाय जायो। आलि दाननानै जोङो हाखौ मोजाङै खालामना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
औ आरो खायफाया बेबायदिनो गिबियावनो गायनायनि सिगां बायदि रोखोमनि जिबियारि हासार जेरै गोबोरखिफोरखौबो होनानै हाखौ मोजां खालामना लाग्रोनायखौ जों नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां
औ नुयो।
औ थिग बेबदिनो बेखौ हाखौ फोमोनना लाखांनानै ओ बायदिसिना ओ बायदि गोबां रुवानिफोर लागायनानै जोङो फोथाराव ओ माइ आबादखौ बा खोथियाखौ जोङो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ जायो।
औ बेबायदिनो माइखौ जोङो ओ बा दान बा द' दाननि गेजेराव जोङो मोजाङै हासार होनानै जोङो मोजां खालामनानै फिथाइ थायनाय समाव बेयो मोनोब्ला बेखौ जोङो हाना लाना फैनाय जायो न'खराव नङा होमबा नोंथां
औ जायो
औ बेखौ हाना लाना फैनानै जोङो गोदोथ' ओ मोसौजोंनो जोङो ओ मारा दानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां औ औ दाथ' आथिखालाव बायदिसिना रोखोमनि मेसिन ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ आथिखालावथ' दा जों बांसिन नुनो मोनो मेचिनजोंनो मारा होनाय जायो नङा होमोनथां
औ
औ बेबायदिनो मारा नाखांनानै ओ बे ओंखारनायखौ बा बे माइ ओंखारनायखौनो जोङो मिलफोराव बा उलारफोरजों सौनानै बेखौनो जों ओंखाम महरै मोनो नङा मोनथां
औ
औ आरो बे माइ आबादजोंनो मोननाय मारा मारा होखांनानै जियाबा ओंखारनाय जिगाब बे जिगाबखौबो जों फाननानै गोबां रां मोनो आरो खायफाया न'खरावनो मोसौ बायदिसिना फिसिनायाव बेखौ लाखिनानै माइहुं महरै न' जिङाव लुना दोनो नङामोनोंथां
औ लुज
औ बेबादिनो जोङो माइ आबादनिफ्राय ओंखामखौ मोननाय जायो नङा होमा नोंथां
औ मोनो
औ आरो जोङो आबाद होनना बुङोब्लाथ' न'खरावनो बायदिसिना रोखोमनि आबाद गायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जिंखा पटल पानिलाव राङालाव नग नङा होमबा नोंथां
औ
औ आंनि बाददिब्लाथ' हाथाइ बाजारनि बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जास्लायस्लाय न'आवनो बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जानाया मोजां नङाम मोनोनथां
औ
औ न'खरावनो जेरै जिबियारि हासार ओ न'आवनो बानायनाय जाबोरदफोरनि हासार मोसौनि गोबोरखि बा खानस्रिफोरनि हासार बायदिसिनाखौ बाहायनानै गायनाय फिथाइ सथ सामथाइ मैगंफोरा गोबां रोखोमनि देहाखौ थाजिम खालामो बा देहायाव गोबां रोखोमनि सावस्रि मोजां मोनहैयो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जोंनि देहायाव बेराम आजारबो जाया नङा मोनथां
औ जाया
औ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बेफोर ओ आबाद मावनानै न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा न'खर दानायाव ओ बेफोरखौ आबादफोरखौ फाननानै जिंखाफोरखौ फाननानै जोङो रां मोननो हायो बे रांजोंनो नों जों न'खर सालायनायाव हेफाजाब मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ आरो गथ' गथायनि फरायनायावबो जों बायदिसिना रोखोमनि हेफाजाब मदद होनो हायो। जेरै बहि खलम बिजाब बायनायफोराव जोङो हेफाजाब खालामनो हायो। नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै देहाफोरखौ जोङो मोजां थाजिम लाखिनो हायो। बे आबाद मावनानै जोङो न'खरावनो बायदि रोखोमनि मोजां मोजां मैगं थाइगंखौ मोनजायो नङा होमथां
औ।
औ आरो आबाद मावनाय होनना बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि आथिखालाव फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जों आबाद मावनाय जों नुनो मोनो नङाहोनब्ला नोंथां।
औ।
जेरै नोंथाङाथ' खोनादों ज आंखौ ड्रागन फुइट होननाय
औ खोनादों
बेफोरखौबो जोंनि आसाम हादरसायाव बा आसाम रायजोआव गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमा नोंथां।
औ।
औ बे ड्रागन फ्रुइट फिथाइखौ जोङो जुदि हाथथाय बाजाराव फानोब्ला गोबां रोखोमनि रां मोननो हायो नङा हैनबा नोंथां।
औ।
बे फिथाइआाथ' गोबां बेसेन गोनां नङा होनबा नोंथां।
औ।
बेफोर फिथाइफोरखौ नों गायनानै आथिखालाव गोबां रोखोमनि रां खामायनायनि खामायनो हायो। आर ना नोंथां
औ
औ दा नोंथाङा आंनो एसे नोंथांनि बायदि जेनेबा माइ आबाद मावनायखौ माबायदि मावनांगौ नोंथाङा फोररायनो हागोन नामा आंनो एसे नोंथाङा?
औ नोंथाङा होननाय औ नोंथाङा होनै जेरै माइ आबाद मावनो थाखायथ' जोंनो हाखखौ नांग्रोगोन ना
औ औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेयाव मा बे हाखौ जोङो हालेव गुरुंना लानांगोन आरोोना।
औ।
ओफ्रायाय बेयावनो माइगायनाय
औ।
ओम औ। जेनेबा दा बे माइया मोननायनि उनाव जेनेबा दा जोङो न'आव लाना फैनाय जागोन ना बेखौ हानानै ओ मेचिनजों आजिखालिथ' मेसििनानो बांसिन दङ'। जेनेबा दा मेचिनजों होाब्ला जोंना खस्थ' खमि आरोना।
औ।
औ बेखौलस खस दाहान लाबो न मारना फ नांगोना
औ नंगौ नोथां
मोरै लानानै माबदि एक्सट्रा खालामामनांगो आरो ओमफाय बेनि सिगाबखौ एक्सर्रा खालामनांगोन
औ।
जेनेबा ओ जिगाबखौ जों एक्सरे खालामनाय जिगाबखौ जोङो माबे मानेबेखौ ओ जों बे जिगाबजों जोङो माने औ मासरुमनि उतपादन खालामनांगोन आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ जायखौ औ मैखुन मैखुननि आबाद मावनो हागोन आरो
औ मैगुननि आाबो मावनो हागोन बेफोरबाय सानो जेनबा दा जोङो माइ जे माइखौ एक्स्रा खालामनानै दोनदोंमोन बेयावहाय ख बस्थायाव सोना दोननांगोन आरो दा
औ
औ बेखिनिखौनो फोरमायनो सानो जोंना टाइमाखौथ' बांबाय
औ औ नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ आंनो फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आङो
औ
औ इयुनाव जों लोगो मोनफिनगोन थ' गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ
औ नोंथां।